अ नोंथां औ खुलुमबाय खुलुमबाय। औ आं नोंथांजों नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोना जायै बाय आङो नोंथांनाव मोनसे खोथा मिथिनो लुबैदों थारमाने जोंनि बर' हारि मा बर' सुबुंफ्राथ' जोंहा दोरोङारि जानाय लोंनाय फोरखौ जोङो गोबांथार बेबायदि जोंनि गेजे जेराव माखासे गोबांथार सुबुङा मोजां मोजां बाथ्रा बुंग्राफोरा दोरोङारि जानायनि सायाव जोंहा बाथ्रा सावरायो दा बिनि सायावनो आं बिनि सोलायै जोंनि बर' सुबुंफोरा मानो दोरोङारि जानाय लोंनायनि अनगायै ओ बिदिनो गुबुन जानाय लोंनायफोरखौ सरजाबदेरनानै माबायदि मोनसे गोसोआव फिल खालामो जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायखौ लानानै जेन'बा गुबुन हारिनि बा हारिसाफोरनि जानाय लोंनायनि सायाव आं बाथ्रा मिथिनो लुबैदों आरो बेनि फाराग आरो बर'नि जानाय लोंनाय आरो गुबुननि जानाय लोंनाय बेनि सायाव दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव एसे मिथिनो लुबैदों। आरो बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो आंनो एसे मिथिनो लुबैनायखौ आबुं खालामनो हागोन नामा?
औ फोरमाय जागोन।
औ दे नोंथां।
दा जोंहा बर' समाजावथ' गोबां माने जोंहा जानाय लोंनाय दंखायो।
दंखायो।
जाय माने जोंनिया जि आइ टेक मोनबावलायनाय नङा होनब्ला? माखासे मैगंआ नङा होनब्ला औ दिनैनि समावथ' औ औ दा बेनि सोलाय जोंनि बर' हारिनि सुबुं माहारिया मानो बायदिसिना गुबुन हारिनि फास्ट फुड जेरै पास्ता मम'
औ
अ बा थपा
अ तुप्पा औ चावमिन
बेखौ जानो हमनायखौ माने जोङो नुनो मोनदों आरो रुटि औ बेफोरबायदि सिंग्रा आनारफलि बेफोर औ औ दा जोंनि बर' समाजनि मानसिफोरा
अ
मानो माने बेफोरखौ जानो हमखो बे बिथिङाव माने नोंथाङा मिथिनो लुबैदों आरो नङा होनब्ला
औ औ औ नोंथां
औ बर' समाजनि सुबुं माहारियाव मोनसे आखुथाइ दंखायो थारमाने जोंहा माने गुबुन माने जि गोबां माने बिथिङावनो होन दा आं जानाय लोंनायनि बिथिंखौनो बुंनोसै जानाय लोंनायनि बिथिङाव माने गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन आलादा आलादा जि सुवाद होनो जायखौ गोथावथि बे गोथावथिखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा माने ओ लानो लुबैयो आरो माने लानाय नायनो बेखौ माने सवाद एबा गोथावखौ माने लानाय नायनाय बेखौ नायो आरो दा जोंनि बर' समाजावथ' गोबां गोथाव गोथाव जिराद दंखायो दा बेनि सोलायै जोंहा गोबां माने गोथाव गोथाव जिरादफोर दंबावो नामा जोंनि माने हारिनि जि मैगंफोरखौ माने बार थनो हानाय माने गोथावआव बेफोरबायदिखौ नायनो थाखायबो थारमाने जोंनि बर' सुबुंफोरा बेफोरखौ जानानै नायो आरो
जानानै नायो
औ दा जेरैबायदि जोंहा बुंनो थाङोब्ला पास्ता मम'आनो होन
औ
दा बे बिथिङाव पासता मम'आबोथ' जेरैबायदि उम बे आथा मैदाखौ नानानैनो गुबुना बानायना हरनाय नङा होनग
औ औ
दा दा बे बिनियाव बानायना हरनानै गुबुन हारिनि जानाया माबायदि बेयो बेखौ माने जानानै नायबाय आरो जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा गथ'फोरा हौसा हिनजावसा गथ'फोरा माने जानानै माने गोथावखौ
बर'जोंनो समान बायदि मोनदों जानो हागौ बेनिखायनो गोबां मानसिया माने दा बेफोर जानायखौ माने जेरैबायदि जोंहा दा गथ'फोरा सिंग्रा बुङोब्ला जोबोद मोजां मोनो बेफोरबायदिनो पास्ता मम'फोरखौ गोबां मोजां मोनो आरो जोंनि बर' समाजनि गथ'फोरा दा बे बिथिङाव जोंहा बेफोरनि बेनिफिटखौथ' आङो बारा मिथिया दा नाथाय गोबां माने सोलेरनि खहा जानायखौ जोङो खोनानो मोनो आरो। आरो बेफोरखौ दा जेरैबाया जोंहा पास्टा मम'खौ जानानै गोबां मानसिया बायदिसिना बेराम जोंना थेबना थानो नाजादों होननानै खोना नो मोनो आरो नोंथां औ ङो नुबायबो दा बेफोर बिथिंनिफ्राय जोंनि मानो आ उन्दै उन्दै माने गथ'फोरखौ माने बेनिफ्राय जानगार खालामनानै जोंनि जा समाज बर' समाजनि जानाय लोंनायाव माने गोसो गोहो होनांगौ होननानै आरो गोदोनि माने जोंनि बर' समाजनि जानाया माने जोंनि आबै आबौआ बेफोरखौ जानानैनो गोबां बोलोनि खामानि मावबोदों नङा होनब्ला?
ओ
दा बे गोबां खामानि मावबोनो खाालायनाय बे मैगंफोरा गोबां बायदिसिना भिटामिनजों बुंफबनाय
हम
बेफोरखौ जोङो जोंनि बर' समाजनि उन्दै उन माने गथ' गथ' फोरखौ माने जाहोनो एबा सोलोंनो नांगौ आरो जानो बे फास्ट फुड बायदिसिना निखोलाय? दा बे बिथिङावनो नोंथां एसे मिथिबावनो लुुबैबाय नोंथाङा एसे फोरमायदो
ओरैनोथ' आं मिथिनो लुबैनाय खायसे बाथ्राफोरखौ नोंथाङा बुंलांजोबखाबाय जाय बुस्थुखौ बा जाय जाग्रा बेसादखौ जोंनि दोरोङारि जाग्रा बेसादखौ दसे समनि थाखाय नाथ्रोदनानै गुबुन हारिसानि बा हारि जानाय लोंनायफोरखौ बजबनानै जोंनि समाजनि थासारियाव गोग्लैनांदों बेखौ नोंथाङा नोंथांनि बाथ्रानिफ्राय आं बुजिनो मोनबाय एसेब्लाबो गोबांखौनो बुंनांगौ जाहैबाय जेरै जोंनि लाइमोनफोरा नोंथाङा दहाय बुंलांदों जोंनि लाइमोन फोरा जि बुस्थुखौ जानांगोन बै बुस्थु जानानै गो देहानि खहा जानाय जेरै गेस जानाय माब्लाबा ओंखाम जानो हायै माब्लाबा उदै सानाय माब्लाबा खर' सानाय माब्लाबा बेबायदिनो खिलुनाय बेबायदि बा माब्लाबा गोबानाय बेबायदि जोंनि गेजेराव जानाय जोङो गोबां बिदिन्थि नुयो बिनिखायनो नोंथाङा आरो बुंबावो। जे माखासे जोंनि समाजनि खायफा बैफोरखौ गावनि थारमानि गोथावनि थाखाय बा साखिनायनायनि थाखाय जानायनायायो बाथ्रायाथ' थारैनो सैथो बाथ्राया नंमारगौ जोंनि लाइमोनफोरा आथिखालाव खुगानि गोथावखौ बांसिन लुबैयो बयबो
नंगौ नंगौ।
औ लुबैखांनाय बा खुगानि गोथावखौ लुबैनायनि उननिफ्राय जोंहा गोबां बेबायदिनो ब गुबुन गुबुन बेसाद जेरै बेदर फिसा जानाय बिब बेबायदिनो माबा माबि जानायनि गे जेरजों जोंहा देहानि खहा जानाय जों नुनो मोनबोदों दा जोंहा बेदरखौ कनटिनिउ बा सानफ्रामबो जायोब्ला जोंहा देहानि मोनसे खहा जों बेखौ मिथिखायो देहानि जों खहा जायो बेदर बेदर फिसाखौ जों सानफ्रामबो जायोब्ला दा बैफोरखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा्रा गोदोनि समाव बारा बाहायबोआमोन। जोंनि बर' सुबुं बा बर' समाजनि गेजेराव जोंहा गोबां बेबायदि जानाय लोंनाया आरो जोङो नोंथाङा बुंबावदों थांनाय बावै जोंहा जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायफ्रानो ग जुग्राफिकेल इन्डिकेसन थारमानिे जाय टेक जोंहा मोननो हाबावबाय। दा बैफोर जानाय लोंनायानो दा बैफोर जानाय लोंनाया जोंनिया बर'नियानो मोनसे गावनिखा होननानै जोङो दा बैफोर जोंनि जोङो मुलुगाव बा समाजाव जों बैफोरखौसो साननानै जोङो जोंनि जानाय लोंनायफोरखौ मोनसे मोजांथार। दावगालु मुगायाव जोङो लांनो नाजानाय नांगौ बा नाजानाय जानांगौ आं बेखौ नुहुरदों। जेराव जोंहा गोबांथार बेबायदिनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रि बा अनलाजों दाउजों जेरै नारजि, खारै। सबायजों सामु बेबायदिनो जोंहा गोबांथार बर'नि मैगं थाइगं गोथाव गोथाव बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय जोंनि गेजेराव खोब दंसो होखायो दा बेनिखायनो बैफोर जानाय लोंनायनि अनगायै जोंहा माखासे जोंनि जानाय लोंनाय दंबावो जोंहा जेरै सेौराय फिथा एनथाब बेबायदिनो जोंहा गोबां थार जोङो बर'नि मोजां मोजां जानाय लोंनाय जोंनि गेजेराव खोब दंसोखा दाइन दा बैफोरखौ नाथ्रेदनानै जोङो गुबुन सुबुंनि जोङो मोजां मोजां दिनैनि समनि नोंथां दहाय बुंनाय बादि फार्स्ट पास्ा मम' चावमिन बेबायदि माखासे जाग्रा बेसादफोरखौ जों जायैया खोब मोजां होननानै आं बुंनो सानो आरो जोंनि गेजेरावनो जोंहा गोबांथार बेबायदि देहानि थाखाय मोजां। मोनसेेदेहाखौ मोजांथार लाखिनो हानाय मोनसे। जाग्रा दंखायोब्ला जों गुबुननिखौ बाहायनांगौनि गोनांथि गैया जोङो है बुस्थुफोरखौ जोङो द फाननो थाखायबो जोंहा गोबांथार जोंनि बैफोरनि अनगायै जोंहा फाननो थाखाय जोंनियावनो गोबां दंखायो बेफोरखौबो जों फाननो हायो दा नैबेखिनि बाथ्राखौ आं बुंनो सानो आरो नोंथां समाथ' जाबाय दा बेनि बिनि सायावनो जों माब्लाबा मोजां सम मोनोब्ला रायज्लायबावनोसै नामा औ औ होमबा लाखि दोन्थ'नो सै नोंथां ना औ दे दे
औ दे।